औ नोंथां
खोनादों ना
खोनादों नोंथां खोनादों
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना
दङ नोंथां दङ
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय एसे ओ नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सावरानायदोंमोन सावरायजागोन ना
सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि जा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ दा दोरोङा रि ओंख्रि होनोबाथ' जोंना बायदिसिना गोलै नङा होमबा दा बिनि गेजेराव नो मोन्नैसो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा औ
ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' माने जों सिगांनिफ्रायनो एबा जोंनि बर' समाजाव बा बर' न'खरफोराव माने गोबां
माने मैगं थाइगंफोरखौ जों बाजार एबा हाथाइफोरनिफ्राय बायनानैहाय जानायखौ नुनो मोनामोन आरो नोंथां माने ओ बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' न'खर होनोब्ला जा खाथिनि बारि बागान थानाय एबा बबेबा लामा सकफोराव रज'नानै थानाय जेरै हाग्रानि मैगं थाइगं बेफोरखौ जायोमोन आरो जेरै ओ ओ खिफि बेन्दों ओ जायखौ बुङो खिफि बेन्दों नोङा बे बेन्दोंजों लोगोसे ओ दुब्लि बारियाव मोननाय मानामुनि आरो बेजों लोगोसे माथि गालदाब आरो माइ सुन्द्रि नै बैफोरबायायदि माखासे ओ हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखोनो जोंनि बर' समाजाव एबा बर' न'खरफोराव जाबोनायखौ नुदों आरो नों नोंथां।
औ
आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि ओंख्रै ओ जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा ओ नारजि अमा थाबाय आरो ओ सबाय साम' थाब लोगोसे आरो अनला दाउ मेवा बेफोरनो आरो जोंनि माने दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला आरो बेजों लोगोसे आं ओ नोंथांनो नैबे उम जेनाखि सबाय आरो साम' नै बेखौहाय एसे ओ बेखेवनानै खोन्थानो गोसो जादों आरो नोंथां।
औ औ।
माबायदि सङो माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला माने ओ गिबियावनो जों माने ओ साम'खौहाय बबे जायगायाव मोनो एबा बबे बबे दैयाव मोनगोन बबे बिलोआव मोनगोन बेखौ नोजोर बोनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथा थां। जेरै ओ खाथिनि दैसा एबा बिलोफोराव साम'फोर दङब्ला बेखौ ओ गामिनि बर' हिनजाव नोङाब्ला ओ हौवाफोरब्लाबो आजिखालि लायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो। जेरै बे साम' खौ ओ दैसा एबा बिलोफोराव लायनानै न'फोराव ओ जेनाखि बाल्थिं नोङाब्ला बेबायदनो गामब्लाफोराव दोनफैनानै बेखौहाय हरसे नोङाब्ला हरनै बिनि जानाय आदार जि मै बेखौहाय खिगार होनो थाखाय बैयाव ओ हरसे नोङाब्ला हरनै सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
बिनि उनाव अखानायै जेब्ला जानो सम जायो अब्ला फुङावहाय माने बैखौहाय बिनि जेनाखि ओ मोखां एबा दाखोन नैबेखौ हाय ओ बिजि खान्दा नोङाब्ला ओ सिफटेफेन फोरजोंहाय बिनि दाखोनखौ ओ बोखानानै गारनाय जा जायो आरो नोंथां आरो बेनि बिनि उनाव बिनि ओ खिथु एबा उन बाहागो ससेखौ ओ माबेबा सिखा बोराय नङाब्ला ओ जि नाखो सिखा नै बेफोरजों दानस'नानै गारनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बेखौ दानखांनायनि उनाव बेखौ साफायै माने ओ लेबुफोरजों नोङाब्ला जिखुनु माबा मोनसे होनानै बेखौहाय ओ साफायै ओ साराय नोङाब्ला बाल्थिंफोराव ओ सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ
सु सुनानै लाखा खांनायनि उनाव बेखौहाय मोजाङै थाव बानलु सामब्राम संख्रि होनानैहाय बे माबाखौहाय साम'खौहाय मोजां एवनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बेनि उनाव जा जोंहा सबायाइजों संगोन नालाय माने सबायाइखौबो रुनानै लाग्रोखानाय जायो आरो नोंथां सबायखौ रुनानै लाग्रोनानै जेब्ला स सबाइखौ संनो होनोब्ला माने सबाइखौ रुनाय समावनो खारै एसे होफाग्रो ग्रोनाय जायो आरो नोंथां जेन' सबाया थाबैनो गिलिनाय बायदि आरो जेब्ला सबायाइाबो मोजां गिलियो एबा मोजां रुयो। बे समावहाय बेखौहाय माने साम' आरो सबायजों जमा खालामनानै गोदौहोनानैहाय बेखौ दसे गोबाव मोजां गोदौ होनोनानै बेबायदिनो फोमोननानै जानाय जायो। नोंथां बेफोरनो आरो नोंथां जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला
औ
नोंथांमोननि साइडजोंबो बेबायदि बर'नि ओंख्रि जेनेबा दोरोङारि माबायदि जायो आरो माबायदि माबायदि ओंख्रिफोरखौ जायो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दा दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' दा नोंथाङा फोरमायनाय रखम जेरै सबाइजों साम' जों आरो लोगोसे जोंनि जा अ माने दोरोङारि ओख्रि अनला ओंख्रि बे अनला ओंख्रिखौबो जोङो जोंनि दोरोङारि महरै सिनायथि बा बा दानि समाव जेरैबायदि बायदिसिनायावबो बे दोरोङारि ओंख्रिखौ जोंनि अनला ओंख्रिखौ बांसिनानो बोजबना लानाय एबा बे गोथावखौ फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो दा जोंनि ओनसोलाव दा दोरोङारि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ माजों माजों जायो होनोब्ला जेरै बेहाय दाउजों अनला आरो लोगोसे अमा बेदरजोंबो जाजायो। एम्फौ लाथाजोंबो जाजायो आरो लोगोसेनो बायदिसिना जि गोखा गोखै जेरै जेरैबायदिबा मैदुफुल बिबारजोंबो जाजायो आरो लोगोसे लाइजोंबो अन फाख्रि आरो लोगोसे हाग्रानि हमनायजों एबा बायनायनाजों थाइगिरमिखि जायो आरो दा जोंनि जा अनलाजों दाउ बेखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव दा अनलाजों दाउदों संनो थाखाय जोंना गिबियावनो गिबियावनो जोंना अनलाजों जों दावजों संनो थाखाय जों गिबियावनो बेदरारिफोरखौ मोजाङै माने बासिनानै लाग्रोबाय लाग्रोनानै बेखौ मोजाङै साफा खामनानैला नायनि उनाव जोङो अनला देनो थाखाय माने बेखौ माइरंखौ जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ जों गिबियावनो दसे सम सोमनानै दोनग्रोनांगौ माइरङा गुरै जानाय बायदियै बिनि उनाव बियो जेब्ला गुर जायो। अब्ला जों बेखौ मोनसे आइजेंङाव दिखांनानै माने बेखौ बिनि दैखौ सरथ दारो एबा जों दसे सम फोरानना दोनो आरो बिनि उनाव बेखौ ओ उवाल एबा जोङो थिंखि एबा थबसि एबा दानि समाव बायदिसिना जेरै मेसिनारि बायदिसिना देनायखौबो जों नुयो आरो बिदि गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव आ जोङो गिबियावनो माने जों दानि समाव एबा दैज्लां समाव औवा गाज जां मोनो नालाय दा उवा गाज जादोनो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे दा जों उवा गाजाजों जाब्लाबो गिबियाव जोङो उवा गाजाखौ थाव गुबै इसे होनानै एवफ्रानानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव बेवहाय जोङो दै होनानै नांगौ मनिखिनाखो दै होखांनायनि उनाव जेब्ला गोदौवो अब्ला जों बेवहाय खारै संख्रि गारनानै होयो बिनि उनाव जों गिब बियावनो एवखांनानै लाखानाय बेदरखौ ओ बेवहाय होनांगौ बिनि उनाव ओ जोङो बेवहाय अन गुनदैखौ सारनानै होनांगो आरो आखाय मुथियाव लानानै खानसेनो ज' हुबा आरो ग'था जायो नालाय ओ बिनि थाखायनो बा लद्राखायो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ आखायजों सारनानै होनांगौ आरो लोगोसे अनलाया जोंनि हाबा एबा ओ खैना गोदाना ओ हाथासुनि सान संनायखौबो जों नुनो मोनो नाथाय बेयावहाय बेदर आरि बायदिसिनाखौ होनाय खौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनब्ला बिदिनो सङो लोगोसे जोङो ओ दा दोरोङारि ओं ख्रिनि अनगायैबो जाय बायदिसिना नोंथाङा मुं लानाय दङ' मिथिंगानिफाय बायदिसि सिना जेरैबायदिहाय सलें बिलाइ खुंखा बिलाइ दानि समावथ' दिंखिया बायदिसिनाखौ जायो नङा होमबा बेफोरबायदिनो जोङो मि थिंगानिफायबो मैगं-थाइगं खांनानै थुमनानै बेफोरखौ जायो आरो गोखखा गोखखै गासैखौबो माने ओ मिथिंगानिबो जोङो बायदिसिना बुथुमना जायोब्ला बेफोर जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मुलै महरै सिनायथि आरो नङा होमबा दा नोंथाङा बुंनाय रखम खिपि बेन्दोंआनो जोंनि देहानि थाखायबो ओ जोबोद मोजां जायो मालाबा ओ बिदिनो जों बायदिसिना दिखांना जानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरजो ओ दा जोङो ओंख्रि महरै जाजायो आरो नों थां दा लोगोसेनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बै एमफौ लाथा फिसिनायाथ' जोंना गोदोनि फ्रायनो दोङो नङा होमबा नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे फिसिनानै ओ माबोरै जायो एबा लाइ ना लाया इसे फोरमायनो हागोन नामा?
एमफौ एमफौ लाथा होनोब्ला माने जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौमोना एबा ओ गोदोनिफ्रायनो फिरिनि उनाव फिरि माने दासिमबो जों फुसि नानै एबा गावनि न'खरखौ खुंबोनायावबो जों माखासे नुबोन नुबोदों आरो नोंथां जेरै गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय गोबां मानसियानो माने गावनि न'खराव एमफौ लाथा लायो जेरै रै एमफौ लाथा फिसिनो थाखाय जोंहा इनदि बिफांनि गोनांथि दं इनदि बिमफा इनदि बि फांफोरखौ जों बारि बागानावनो फोनानै लायो फेदेरो बिनि उनाव जों ओ एमफौ लाथाखौहाय माने ओ फेदेरनानै देरहोनानै जेब्ला बियो ओ एमफौ लाथा एबा जाजानायनि महर जायो अब्ला जों बेखौहाय गोबां रोखोमै एबा गोबाङै सोरबाबा बेखौ भाजा जायो सोरबाबा बेबायदिनो अनलाफोरजों जा आरो ओ सोरबाबा माने बै ओ जोगोनार ना जोगोनारफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो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
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो सावरायनायनि समा जानानै फैबाय नामा नोंथां
औ नोंथां
औ अब्ला जों रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा ने औ
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो